औ बं
ओ नोंथाङा सम होनो हागोन ना दायो अ बे समावहाय आङो मोनसे ओ बाथ्रानि सायावहाय रायज्लायनो आखायाव लादों नोंथांया हागोन ना ओ बे जाहैबाय साबिदायनि फारसे आं बेखौ बाहाय बाहाय
ओ जिखौ जोङो साहा फुदुंनानै लोङो आरो बिनिनो बिफां एबा बिनि बिलाइ बेखौ जों साहा बिलाइ होननानै जों ओ सादारन राव जों बुजिनानै मोनो ओ जायखौ जोंङो सानफ्रोमबो जोंङो बेबायदि जोंनि आसामाव एबा जोंनि बि टि सि आवहाय बेखौ मानसिफ्रा लोंङो साहा जेरै बे साहा होननानै बुंङोब्ला जोंहा लाल आसा माने गोजा सार जेबो मिक्स खामि दायरेक गोथां बेदि सा बिलाइ खौल' होनानै फुुदुंङो गुदुं खालामनानै लोंङो बे मोनसे आरो मोनसे जाबाय गायखेरजों लायनानै जेखौ बुंङो गाइखेर साहा बेबायदि सा जोंङो आरो बै साब्लाइनिफ्रायनो बे साबलाइ बिफांनिफ्रायनो बेफोरो फैयो आरो बे साबलाइ बिफां गायनाया आं बुजिनायाव जोंनि बे बि टि सि आवहाय बे उदालगुरि बायदि जायगायाव गोबां बेबायदि सिगांनिफ्राय बेबायदि फेक्ट म्रि दंखायोमोन गोबां बेबायदि गिदिर गिदिर कम्पानिफोर दंखायोमोन आजि हानद्रेद इयार्सनि सिगांबो बेबायदि जोंहा बेबायदि कम्पानिफोरखौ जों थाखानायखौ जों मिथिबोदों आरो जोंङो नुबोदों नाथाय आथिखया आथिखालाव जोंनि बे साहा ओनसोल उदालगुरिनि जि साहा ओनसोल ओनसोलाव थानाय गामिफोर बे गामिफोराव गोबां बेबायदिनो बेक्ति बेबायदि न'खरफोरा बेबायदि साब्लइ गायनायखौ जोंङो नुनो मोन दों आरो गोबां बेबायदिनो बर' मानसि फोरा साहा ओनसोलाव बांसिन सापलाइ बागान बेबायदि थानायखौ जों नुनो मोनद दों आरो गोबांङानो बेबायदिनो साबलाइनि‌ आबाद खालामनानै गावनि न'खरखौ सुंनो हादों आरो गोबां साबलाइनि जुगिदिनो गावनि गासै जानाय लोंनाय न'खर गथ'फोर फरायहोनाय बेबायदि जोंङो न'खर सुंसुनायखौ जोंङो मिथिनो हादों। आरो गोबां बेबायदि साब्लाया मोनसे जोंनि थाखाय गोनांथि मानो होनना बुंङोब्ला जोंङो साबिलाइ गायनानै जोंङो गोबां बेबायदि प्रफिट जोंङ इनकाम खालामनो हायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो साब ब्लालाइ आव जोंङों गोबां बे बायदिनो खामानि मोनै मानसिफोरखौबो जोङो सोनानै बेयाव खामानिनि थाखाय जोङो मावबोनो हायो आरो बिथांमोनाबो गावनि थांना थानाय जि बनाव बे साब्लायाव साब्लाइ बागानाव खामानि मावना नै बे बायदिनो गोबां बिथांमोनाबो न'खरफोरखो बे बायदिनो उम लुखांदों आरो दाखांदों बेखौ जों नुनो मोनदों आरो जों नायबाय थायो जों एसे बिनि सायाव जोङो स्टादि खालामो आरो जों नु बोदों गोबां बे बायदिनो बेस थाबलाइ बागाननि इनकामजोंनो गोबां मानसिफोराबो बिदिनो पा कानि न'फोर लुदों गारि बायनाय मटर साइकेल बायनाय कार बायनायफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो बे मोनसे मोनसे मोजां आरो दिनै जोङो मार्केटिंआव होननानै बुंनो थांङोब्ला बे साहाया जोंहा दिनै जोंनि आसामावल' एबा बिटि सि आवल' सिम ब्ध बा सिमा जानानै थायाखै जोंहा बेयो गोबां बे बायदि इन्टारनेसनेल मार्केटफोरावबो जोंहा बेयो सहैयो गोबां बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन हादोराव गुबुन गुबुन देश खानथ्रिफ्राव बे जोंनि साब्लाइफोरा सहैयो आरो बेजोंनो गोबां बे बायदिनो जों ओ मोनसे बायेरावबो हरनो हानाय जोंहा मोनसे बे बायदि नामबो जादों आरो जोंनि आसामाव थानाय गासैबो ओ हा आसामनि जेसेबां सापलाइफोर दङ बे बाहेरावबो एसे मुंदांखा दङ आरो बिनि बाथ्राय नैफोरबायदि आरो बिनि सायावनो आरो नोंथांङा मोनसे दाजाबनो लुगैदोंब्ला माबा मोनसे आरोबाव साब्लाया माबायदिहै मानसिफोरनि न'खरफोरख मोजां खालामदों सुंस'नो हादों बिनि बागै एसे फोरमायना होदो
औ
आं दायो बे समाव बुंनो लादों साब्लाया जोंनि आसामावहाय फार्स्ट ओ जेब्ला गायजेनो बि बेनि ओ सन खौहाय बुंनो हायो ओ जिदाइजौ नैजिथाम सनावहाय खौ ओ फार्स्ट जोंनि आसामाव थागिबिफ्रा बेखौ गायदोंमोन आरो बेजोंनो लोगोसे बेयावहाय ओ ब्रिटिसारबो दंमोन ब्रिटिसफोर दङमोन ओ मेजर रबार्ट ब्रुस होननाय आरो बियो लकेल न नबेल मेन ओ मनिराम देवान जों लोगोसे थानानै गायदोंमोन बिसोर गायजेनदोंमोन आरो ब्रिटिश गार्डेना जोंनि आसामाव फार्स्ट सुरु माबा खालामजेननाया साबुवा होननाय जायगायाव आ बि खौ गायजेनदो गायसनदोंमोन जिदाइनजौ थामजिस्नि मायथायावहाय आरो जोंनि भारत हादरनिफ्राय आ लण्डनावहाय बा गुबुन फरेन कान माबावहाय हादरावहाय हदनायाव पास्ट स'ना जादों ओ जिदाइनजौ थामजिदाइन मायथायाव आरो बिखौ ओ आस सामा फार्स्ट गिबि खेबनि थाखाय कमारसियेल बा माबा फालांगि खा-खालामनाय बेफार फालांगि खालामनायाव सो बाहायजेननाय आ सना जादों आ जिदाइनजौ थामजिगु मायथाइयावहाय आरो बे जो बे साफ्लाया जोंनि आसामावहायल' गैया बे दोङो दार्जिलिं ओ वेस्ट बेंगल बा आरो बायदि ओ बायदि बायदि जायगाफोराव दोङो आ आरो दायनो थाङोब्ला जोंनि आसामावबो गोबां दङ बियो आरो जोंनि खाथि साखाथि जोंनि नैबे उदालगुरियावहाय ड्रिस्ट्रिकआवहाय नायोब्ला सबनिसायय गेदेर सा बाहागाना होनोब्ला करामर टि स्टेट बेनो सबनिसाय गिदिर जोंनि नैबे एरियाआवहाय आ
गोबां मानसिफ्रा
साहा बागानखौ जोंनि बर' सुबुंफ्रा दा न'खर न'खर जा एसे हा थायो सोरबा जि बिघा ओ नैजि बिगा बा थाम बिघा बा बिगा बिदिनो एसे एसेब्लाबो जोंनि बर' न'खरफोरनाव बय ओ गोबां गोबांफोरनियावनो माने बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे साहाखौहाय जोंनि जोंनि भारत हादोराव आ हदायबोनि बाहायबाय थानाय मोनसे बेसाद बियो बेखौहाय ओफ फुं जायोब्लानो रोङो आरो ओ साम्फुआवबो लोङो बेखौहाय खायफा खायफा सानसेयावहाय खोनथाम लोङो सोरबा खनब्रै सोरबा खननै सोरबा खोनसे बेबायदिनो गोबां सुबुंफ्रानो बि खौहाय बांसिनखौ बाहायनाय खौ जों नुनो मोनो ओ आरो बे साबलाइयाहाय ओ गुबुन गुबुन रोखोमनिबो बानायो बे मोनसे साबिलाइखौ ओ नायनो थाङोब्ला मोनसे साबिलाइया जाहैबाय फिसा फिसा खालामनानै
ख्रेब होनानै बि खौहाय साहबिलाय साबिलाय बनायनाय आरो बेखौ पेकेजिं खालामनाय ओ आरो आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय ओ बिलाइखौ बा एसे गोदिर गोदिर हानानै बाराएसां रान ख्रेब होआलासेनो एसे मिडियामनि रानख्रेब होनानै बेखौ बुंनाय जायो ओ गोथां ओ गोथां सा बिलाइ होननाय बुंनाय जायो बेखौ इंलिसआ बुङो ग्रिन टि ओ आरो बेखौहाय साखौहाय जोङो नायनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनिफोरा लोङो बेवहाय मोखै सेबनानैबो लोङो सिनि होनानै लोङो सोरबा संख्रिनि लोङो आरो सुगार गोनांफोरा दायो बांसिनानो सिनिबो गैयै संख्रिब बो गैयै बे सा गोजा कन ओ गोजा साखौल' लोंनायखौ जों नुनो मोनो आरो गोबां मानसिफ्रा एसे बेलासे जायोब्लाथाय सखा सखा थांनानै गाइखेर साहखौ फखरिफोरजों आलुसफफोरजोंहाय लोंनाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो बे जोंनि ओ जोंनि जाय गायावहाय गोबां बेफार फालांगिफोर ओंखारबाय आरो बेजोंनोलो लोगोसे ओ जोंनि हालामनि जोंनि ओ रायजोनि सुबुंफोरा गोबाङानो खामानिखौ मावनानै जानो हादों आरो बेजोंनो न'खरखौ खांगासिनो दङ गथ' गथायफोरखौ फरायहोगासिनो दङ आरो बेखौहाय साबलाइखौ गायनानै दोनोब्लाल' जाया फालांगि खालामनायाव हाबाय ह बा नाथायब्ला न'आव आन्था लोंनोब्ला बेखौ जेबो आल लायालाफानो गायनानै दोननानै बे मोनसे बिफां बायदि गोलौ जायो नाथाय जों बेखौ बेफार फालांगि खालामनोब्ला बेखौहाय जोङो खोब जोबोद जोथोन मोजाङै लानो गोनां जायो माब्लाबा समावहाय
बेयाव हुलिफोरखौबो ब एबा जागोन जानायजानाय जायि थि बे बदि नाय होन स हायो जोङो मोजांना होनना सानाखैाा एसे बङोबा औ साब्लायनानै बुङोब्ला मोजाङैनो नोंथाङा एक्सप्लेन खालामनानै होखाबाय जागायजेननाय गिबि खेबनि थाख माबायदिहै आसामाव फैजेनदोंमोन बिनि बाथ्राया खोब मोजां मोजां जादों आरो बिनि माखासे माखासे दिडिटेल्स माखासे मुंख'नानै बुंदों नामफोरखौ खौ बे जोबोद मोजांनि बाथ्रा गोदगाथावना बाथ्रा आरो माखासे रोखोमसे साहानि बाथ्राखोबो बुंना होबाय जेरैहै ग्रिन टि ब्लेक टि वाइट टि बे मोनसे जोंहा रोखोमसे अर्गेनिक जायखो बुंनाय जायो दिनै आथिखालाव बे रावफोरा सोलिबाय थादों ओ नैफोरनो बिनि सायाव दायो जोङो मोजाङै मिथिनो हाबाय साबलायनि बागै बाथ्राफोरखौहाय आरो जोङो बे साबलाइनि जिद थु रायलायनो गोनां बे बाथ्राखोन्दोजों दिनै बे से समावनो दोनथ'सै होननानै जों साननाय जाबाय बेयाव आङो दायो दोनथ'सै
हामबाय होनदों नोंथांखौ धन्यबाद होदों अ जोङो अब्ला बे सममखो एसेयावनो दोनथ'बाय